औ।
खोनादों ना?
खोनादों।
दे जागायदो अब्ला।
जों अब्ला दायो मा रायलायनो?
मा आयदानि सायाव रायज्लायगोन दा? दानाय लु
औ। दानाय लुनाय। आरो? दानाय लुनाय आरो गाननाय जोमनायनि सायावनो रायलायनोसै। बर'नि गाननाय -जोमनाय
औ
औ दे। अब्ला दानायनि रायलायगोनसै गिबियावनो।
औ
मारै दानाय मा होनगोन बेखौ दानाय जानाय दानाय जायो।
उम।
नों फोरमायलाय दख'ना
दख'नाखौ माबायदि दायो नामा? दख'ना आर'नाइ फास्रा इनिफ्राय गामसा बेफोरखो माबायदि दानाय जायो।
दालांनो- दानाय जायो गिबियावनो मा? खामनाय जायो।
फारटसावनो दख'ना दानोब्ला दख'नाखो दानायखौ आङो गोदो बिमा जोंहानि आइमोन दानायखौ नुदों दाथ' आं दानाय आं सोंनोबो रोङा ओमफ्राय बिनि मा जोंनि आइ मोननि ओ जि दानायनि जि प्रसेस बेखौ नुबोदों खिन्थु आं दानाय दानो रोङा दायाखै दानो रोङा।
उम।
दा बेफोरनि गेजेरावनो जे आं मोननैसो मिथियो बेखौ आं बुंनो बुंनि।
औ।
दा माबाखौ जा दा जिखौ दानोब्ला गिबि गिबियावनो खुन्दुंखौ बायनो नांगोन। नोङो गुबुननिफ्राय दा नोङो जुदि खम्ब' खुन्दुंखौ बायाब्ला नोङो इन्दि फिथोब माबा फिथोबफोर दङबा बिनिफ्राय थावख्रि लुनानै बेखौ खुन्दुं महर होग्रोनांगोन हो। इन्दि सि दायोब्ला। औ
थावख्रिया बे एम्फौ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननायखौनो होना ना?
नङा- नङा औ माने फिथोबनिफ्राय जुदि खुन्दुं दुहोनो ब्ला थावख्रि बुस्थु नांथारगोन थावख्रिजों नङाब्ला माने बे फिथोबनिफ्राय खुन्दुं महर होनो हाया माने खुन्दुंनि महर होनो हानाय जि मोनसे बेसाद बेयो थाव ख्रि बेखौ थावख्रि होननानै बुङो जेरावहाय गिदिं गिदिंनानै सोर -सोर -सोर फिदिंनानै खुन्दुंखौ सायो आरो। रो माबाखौ माने फिथोबनिफ्राय खुन्दुंखौ फानो आरो मा सोर- सोर खामनानै महर होयो। दा बेबायदिनो खुन्दुंखौ सावख्रि बोखारनानै लाग्रोयो। जेरावहाय गोदोनि मानसिफ्रा माने इन्दिनिफ्रायसो जिखो दायोमोन नालाय उम थाव ख्रिया बहुद गुन‌ दं गोनांथ बुस्थुमोन थावख्रि थायोब्लासो बेयो माबा खायो नालाय ओमफ्राय थावख्रिखौ माबानानै दा खुन्दुं महर होयोमोन आरो गोद निया खुन्दुंनि उनावहाय आ खुन्दुं महर जायोबाथाय बेखौ बबिन- बबिन होननानै बुङो जेरावहाय बेखौहाय साब ग्रोबावो बबिनाव साग्रोबावो औ बेबायदिनो बाजारनिफ्राय लाबोबाबो डाइरेक्टलि माने डाइरेक्ट प्रिफार खालामनाय थाखायोना हाथाय बाजारफ्राव मोननाया बेनिफ्राय आ माबायावहाय बबिनाव सो थानानै लानांगौ आरो नोंनो खैथा बबिन नांगौ बबिनावहाय मोजां जाङै माने सोनानै लानांगौ
ओम बबिनाव सोरखिनि गेजेरजों साना लाग्रोयो आरो
ओम बबेनावहाय सोरखिनि गेजेरजों सानानै लानाय जायो सोरखि -सोरखि होननानै बुङो जों यावबो दा सोखांबाय अब्ला मोनसे जेब्ला जाब जोब्बाय बेफोर बबेनि खामानिया जाजोबबाय सोखांजोबबाय नांगौखिनि बेसादफोरखौ दा ओमफ्राय बेबायदिनो जिखौ सोंनो प्रिफार खालामगोन। जिखौ सोंनो थाखाय। जि सोंनो थाखाय आ मोनसे फ्रेम खुन्दुंनि फ्रेम जेनेबा बबिनखौ सोनो थाखाय मोनसे फ्रेम नांगौ। गोन बे फ्रेमा बे फ्रेमा थानांगोन आरो। बिदिनो दसथाबा दस ता आ आतताबा आतता बेबायदि। फ्रेमनि मोनसे खुन्दुं बबिन सोग्रा फ्रेम थायो अ बेखौ फ्रेम मानो होनो नामा? ओम। मोनथिला बे आं बबेनिफ्राय आं। होननानै बुङो आरो ओमफ्राय दानिया इखौ सोना लाखाजोबबायबा जि सोंनो थाखाय प्रिपेयार खालामनांगोन खुन्था ओइथिंजाय उनथिं थोंनै आरो सिगांथिं थंनै बेबायदि मोनसे सेदिस नों खैथा सोंगोन मिनि स्टेन्सखौ नोंनि बियो नोंनि
औ बेजोंसो खोथा जायोसै थिगोन आरो ना।
अ जिया गांबैसे? बेजोंसो ज जाहैसिगोन जेनेबा गांब्रै। गांबाबा बारा गोलाव जानाय नंला। गांसेल' बे ओमथाय गांसेल'थ' नाया दाबाथाय बुरजा। दायो गांबा सयखान बिदि राख गफाया
खैखानजों खोथाया जायसे
ओं। दा बिदिबा फ्रेमजोंहाय थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय सोंबाय थानांगौ आरो बेखौ आं बेखौ मोनसे हिसाब थायो गाव दाग्रा ओमफ्राय सयस'बो' सयस' सातस' एक हाजार बेबायदियावहाय जि गांसे महर जायो बिदिखोमा ओमफ्राय बिदिखौ हिसाब लायो आरो खैखार थांखो खैखार थाङाखै खैथो खुन्दुं सोंखो बेयो थायो हिसाबै बेनिमफ्राय उनथिंजाय सासे माबाया थाग्रा थाफानांगौ नङाबा जाया बेवहाय हेब्बाय थानांगौ खुन्दुंखौ हेब्बाय थानांगौ उनथिंजाय अ हेबनानै दोननांगौ माने माने सिदा सिदा सो सोंबायल' सोंबायल' थाबा जाया उनथिं हेबनांगौ
औ उनथिंबो हेबहोलांबाय थानांगौ न
अ अ उ दिं हेबहोलांबाय थानांगौ अब्लासो खुन्दुङा हेगोना बै समावहाय दानाय सम
औ औ
बेबायदि हेबो आरो हेबहोनांगौ आरो ओमफ्राय हेबदोंबाथाय बेबायदिनो जेब्ला फारि जोंनाय आगरनिबो गाव गावबागाव खुन्दुंनि महरखौ होसिगोन जिनि महर खौ मा मा खुन्दुंखौ
खुन्दुङाबो बेयाव आगरनि थाखाय बेलेग बेलेग कालारनि थायो नंगौ ना रंनि
औ आगरनि थाखाय बिदिनो बेले सिरि फालि होगोन इदिर हाजि
औ बिदिनो बेयावनो कालार माबा खाम रं दं बेलेग गुबुन गुबुन दं फुन्दुंबो जाखायो
गेजेर गेजेर बिदिनो सोङो दा
औ
ओमफ्राय बेबायदिनो सोंसिगोन सोंनाया जाबाथाय बेबायदिनो फानसिगोन।
सोंनायाव
सोंखांनायनि उनावहाय सोंनाया जायोबाथाय ओ माबायावहाय सोनानै लाग्रोयो बेखौ मा बुङोमोन?
मा होनो बेखौ फ्रि फ्रि फ्रि जे थायो मा
गोदुं गोदुंआवनो थानाया बेखौ मा बुङोमोनथाय आं गोसोआव फैयासै
उम
बेयाव सोना लायो मा मा होनोमोनथाय
नोंथाङा आरो आरो बेमार बे मा होनगोन बेखौ
फासथावहाय सोना लाखांनायनि उनावहाय लास औ खुन्दुंखौ फान
बे फाननाय जे गनखौ मा होनना बुङो बे फानो जे जेराव खुन्दुंखौ फानो।
जेराव खुन्दुंखौ फानो बेखौ मा होनोमोनथाय बावलायलांबायसो नोंथाङा मिथियो नामा?
आं मिथिया जेखि जाया बिदि फाननायखौ गो सोआव दं आरोना इदि फानो बेनि औ गान्दै गान्दै गान्दै।
गान्दै होना ओनिफ्राय बे खुन्दुंसो। फ्राख मा होनोमोनथाय आं बावबाय। गोसोआव फैयाखै खिन्तु फैगोन दा फैयाखै। ओफाय जाजोबबा फाय गान्दैयाव फाननानै ला गोनारो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय अ ओमफ्राय नो सोंसिगोन नो।
औ नो सोङो बिनि उनाव नो सोंनांगौ।
खननाय माने जि खुन्दुंखौ हेबै हेबै नोआव थिखोयो आरो। मोनसे नो होयो। नो सोङो। नो होनो जोंना बेखौ।
खननो न'। नोखौ नो जोंनियानो नो खननाय होनना बुङो आरो।
जों। जोंनियाबो नो खननाय बा नो सोंनायबो होनो।
ओम बेखौ मानो थाखाय माबानाय जायो बे नोखौ मानो थाखाय। थाखाय खननाय जायो।
खुन्दुङआ हेबो होमबासो गाख्लायनाय।
जा बेखौ होबाथाय
ख्लायनाय गो माबानाय जाया। बा बेजोंसो माने खुन्दुंखौ बो। बोखोलाय बोख्लायलाय खालामो आरो बे बुस्थुआसो। अब्लासो बे माख। बो जों जे जि। खो थांलाय फैलाय दानाय जायोना एब्लासो माने माख। खु हाबनो मोनसे जायगाखौ खालाम।
औ औ औ औ बेनि थाखायनो माबानाय जायो।
औ नो खनखांनायनि उनावहाय।
नो खोनखांनायनि उनाव ओ
नो आफाद ब्रै जायो खन्नाया।
हालदै।
उम मोनब्रै माने सि सिया फासथिं मोननै थाखायो खोमा।
मोननैनो। अ।
दा मोनब्रै ना मोननैथाय।
औ जेखिजाया बाव बाय आंबो गोसोआव थायासै गोबाव जाबाय नालाय। निफ्राय बिनि उनावहाय जि खौहाय। साल खुन्था गाय सुनानै लाग्रोनांगोन जिखौ दानो थाख खै सालखुन्था सालखुन्थाया थंब्रै थायो बि बिनि उनावहायनो बेबायदिनो। ओं। सालखुन्था थासिगोन। ओनफ्राय गोराय फाफ्लि ना मा होन
गराइ फाफ्लि बे गराइ फाफ्लियालाय माखौ होनो।
बै मा होनो जिखौ माबाखौ दि थारखौ जि माबाना दोनो मा होनोमोनथाय बेखौ बावबाय आङो गराय फाबनि
बे खोमोआ बायदि दाननाया नामा?
बुद माबा माबाखौ थारखौ आलायनो थाखै
औ बेखौ उम मा होनो बेखौ मिनथिया आंबो जे खोमाबायदि दाननाय खोमा बायदि दानो आरो।
बेयावहाय हायनानै दोनो आरो हायनानैहाय आलायनानै सिगोन फ्राय दानायनि प्रसेसा बिदिनो जालांसिगोन आरो।
दा माबानानै। होनानै इदिनो
खोमोन गैया,
बेसिमाव दानायनि पइस जाहैयो आरो ना बेसिम मोनफैबा दानो हानाय जायो हैगोन
औ सालखुन्था दानना लानांगौ थारनि जर खालामना लानांगौ,
औ
ओनफ्राय खायथा आंग खायथाखौ खिथानो बावबाय खायथा जि हायग्राया
अह
खायथायाव खायथायाव सोयोमोन ना? खायथाजोंसो सोयोमोन बे, जिखौ दालाय बे माबायाव खुन्दुंखौ दालाय माबायाव सोआ बे गोलाव खुन्दुं फिसा फिसा न'खर जो थायोमोन बेखौ मा होनोमोन आं गोसोआव
औ खायथाजों सोयो आरो ना इखौ?
थाजों सोयो खायथाखौबो गोसोआव फैदों आं नोंथाङा जि दानाय नुफेरबाय नामा?
जिथ' दानाय नुयो जाहाबो न'खराव दायो नालाय दायोमोन सिगाङाव।
दे बिदिब्लालाय दोनथ'
औ दे।
ओ दे नोंथाङा दानहरदो।